हेलो
ओ नोंथां खोनादोंना
औ नोंथां खोनानो मोनदों नोंथां।
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो?
अ नोंथां आं दासान्दि जोंनिथिंहाय जोबोद गरम होदों बेनिखायनो बायजोआव जिरना दङ नोंथां।
अ आंबो इदिनो जिरायनानै दं नोंथां।
औ ओंखाम जाखांबाय नोंथाङा।
औ जाखोमाय नोंथां।
औ।
आं नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे टपि पिकनि सायाव सावरायनो सानदों आरोना नोंथाङा सावरायनो हागोन ना? थपिकआनो जाहैबाय दाथ' दैज्लां बोथोर गोबां दैबाना जाहैयोना बेनि बा सायाव सावरायनो सानदों आरो।
औ नोंथाङा सावराय जागोन।
दाथ' दैज्लां बोथोर गोबां अखा हानायनि जाहोनाव माने गोबां बिदिनो दैमाफोरा देरनानै दैबानाफोर जाफैयो जोंनि हायेनफोराव बिनि थाखायनो माने जोंनि माखासे जे माइ माइ आबाद बा माखासे आबाद खेथिफोरा गोबां खहा जायो आरोना जेराव दैया बिदिनो फुलुं खोबफैयो बारा जानानै फुुं खोबनानै था फैयो बेफोरनि जाहोनाव माने जोंनि आबाद मावखांनायफोरा गोबां खहा जायो आरो आरो बेजों लोगोसे से जोंनि थांलाय फैलाय हान्था मेलाफोराबो जोबोद जोबोदैनो जेंना जायो। जेराव जोंनि लामाफोरा दैजों लोमसावनानै गुगानो हमो। बायनो हमो दालांफोराबो जोंनिया बायनो हमो। बिनि थाखायनो माने गोबां जेंना जायो आरोना बहाबाबो थांनोब्लाबो जेराव जोंनि फरायसालि फरायसाफोराबो जेराव फरायसालिफोराव थांनो थाखाय लामाफोरा दै दै दैजों लोमजोबोबा गोबां जेंना जायो माजों थांनो सोलोंथाइनि बागै माने बिराद जेंना जायो आरोना आरो बेजों लोगोसे जोङो न'आवनो फिसिनाय दाउ अमाफोराबो बहा दोननो जायो। जायगाफोरा जोबोरैनो दैजों लोमनानै थाजोबोब्ला जोङो बिराद खस्थ' जायो थानो थाखाय आरो बेजों लोगोसे माखासे जोंनि कारेन्टफोर फैनाय जे खुन्था बेफोर खुन्थाफोराबो जे दैबानाफोरजोंनो गुगालांनानै जोंनि कारेन्टफोराबो हरनि समाव बन्द जायो‌। दा बेफोरनि थाखाय जोङो थानाय जानायफोराव माने बिराद जेंना जायो बिराद खस्थ जायो आरोना।
औ नोंथां औ।
आरो गोदोनि समावथ बांसिन केरासिनफोरजोंनो जोङो बाथि लगायनानै साथि लगायनानै थानो हायोमोन। नाथाय दानि समाव मा खेरासिनबो मोनलिया बिनि थाखायनो माने जोङो कारेनफोर फैयाब्ला जोङो खोमसि खोमलाव थानां गोनां जायो आरोना दा बेफोर थाखाय जोङो गिनांगौबो जायो जे दै लोमबोला जोंनि जे हाग्रा बंग्रानि जिबौ जिबार बा जुनादफोरा जोंनि न' सिंमानि हाबफैनानै थाफैनो नागिरो आरो दा बे फोरनि थाखायनो जोङो गोबां साबधानाव थानांगौ गोनां जायो आरो।
औ नंगौ।
औ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो दैबानानि बागै।
औ नोंथां दैबाना जायोबाथ जोबोद खस्थ' बा जोबोद खहा जायो जोंनि नङामोनोंथां दा नोंथ नोंथाङा बुंनाय बायदि जे आबाद मावनायफोरा जोंहा माइ गायनायफोरा जोबोद खहा जालाङो।
औ।
ओमफ्राय बेफोरबायदि दैबाना जाबाथाय। न बां लोंना होबाथाय मानसिफोराबो जोबोद खस्थ जायो। खहा जालांनायखौ नुनो मोनदों नोंथां।
औ औ।
दां जोंहाथ दैबाना जाबाथाय दैबानानिफ्राय। दैबानाथ' बिदि खानसेया खाननियाव रानाय नङा नोंथां खाननाय बेफोरो। खायफा जायगायावथ सप्तासे गाहाम सप्तासे गाहाम नांखाव दै राननो थाखाय नोंथां। बेफोराव थानो नाङा जोबोद खस्थ जायो दा जोंहा। न'आव फैनाय दाउ बोरमा हांसो बेफोरखौबो जोंथ'। लाना थांनो हानाय मोनसे जा लान थारानो हानाय मोनसे माबा जायगाबो नांगोना नोंथां।
औ औ औ।
द जों जाथ' दैबानानो लोमसो ना हाबाथ' जोङो उखा मुखासो जायो होननानै जोङो। जे जेराव दै लोमै जायागा बेफोरावसो जोङो बा जोङो। दुम्बुक संनानै बा न' बायदि टिलबारखौ बानायनानै जोङो थाहैनाय जायोना नोंथां।
औ औ।
बेफोरबायदि आरो। दैबाना जाबाथाय बेमार आजार सोमजिनो हमो जायगायाव
औ
बिफोरनि फारसे जोबोद खस्थ जायो नोंथां नोंथां दा बेफोरबायदि दासान्दि दैबानानि मोनसे फारसे। जाबावदो नामा नोंथाङा एसे फोरमायना हागोनबा?
ओ‌ जोंनिफ्रायथ' दा ओ दानि दा समाव मा दै दैया माने ओ बारा अखा हायैनि जाहोनाव माने बांद्राय दै बानाया एसे इसेबां बिदि खहा खालामनाय खालामनाय जायाखै आरो सिगांनि समाव। एसे एनै लोमफैदोंमोन जोंनिखबो नाथाय दायो। एसे सान्दुं दुंनायनि जाहोनाव दैफोरा एसे रालांनो हमबाय। ओ दायो बांद्राय खहा गैया नाथाय सिगांनि समाव मा जादों। ओ हाजोफोराव जे गोबां अखा हानायनि जाहोनाव हाजोफोरा ओ बिदिनो गुरै जानानै गिसिखानो हमदों आरो ना बेफोरनि जउनाव जे हाजो खाथि। खाथिनि जे मानसिफोर थायो न' लुनानै बेफोरो माने हरनि समाव बिराद गिनांगौ गोनां जायोमोन। आरो आरो। दासिमबो गिनांगौ जायो अखाफोर हायोबोला हरनि समाव गिसिखायोब्ला जोङो ओ मानसिफोरनि जिउआ गोबां खहा जायो आरोना आरो आरो ओथानाय जानायफोराबो गोबां जेंना सोमजियो आरो जोंनि जे जोंनि जे बिदिनो बहाबाबो थांनोब्लाबो जे ओ लामा सामा बायनायनि जाहोनाव दालां सालां बायनायनि जाहोनाव जोङो थांनो हायै जायो। आरो बेफोरनि अनगायैबो जोङो नुनो मोनो जे। ओ न'फोरावबो जोङो ओ दाउ अमाफोर फिसिनो थाखाय जोङो बहा दोननो जायो जे दाउ अमाफोरखौ फिसिब्लाबो जोङो। बैसांफोर लुनानै दोननांगौ जायो दै लोमनायनि थाखायनो नाथाय दैया जे बैसांजों समान लोमोब्ला जोङो बिराद खहा खस्थ' जायो आरोना बहा दोननो बहा मानो जायो। आरो जानाय-लोंनाय माइफोरखौबो जों बहा दोननो जायो बाख्रिया जुदि लोमजोबोब्ला जोंनि माइ फोराबो सिजोबनो हमो बेफोरनि जाउनाव माने जोंनि जानाय लोंनायाबो बिराद। खस्थ' जायो आरोना खहा जायो औ। बेफोरनि जाउनाव जोंनि सोलोंथाइनि बागैबो बिराद खहा जे गथ'फोरा जे सोलों सोलोंथाइखौ जोङो ओ‌‌ बिदिनो दै लोमनायनि जाहोनाव ओ उम बांद्राय सोलोंथाइखौ जोङो गोसोबायदि होनो हाया आरोना गोसोबायदि सोलोंनो हाया आरो बेफोरबायदि जायो आरो औ दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होबावदो दे
औ नोंथां दैबानाहायबाथ' जोंनाथ' गम
दंफां लाइफांफोराबो गुबुनानै गुबुनानै थांनायखाय नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां जोङो।
औ।
दाथ' नोंथां दै बानानि जायबा दैबाना दैबाना दैबानानि जिङाव थानाय नुबाय थानाय न'फोरावथ' जोबोद खस्थ' जायो आरो बांसिन
औ
दा बुंनो थाङोबा दा दैबाना जानाय थानाय न' खाथिफोरानाथ' जोबोद खस्थ' बेफोरबायदि जे इसोरनि थाखाय जाहैबायदि अखा हाना बेफोरबायदि दैबाना फायना होननानैसो सानना लानायखो नुनो मोनो
औ औ ओ बिदिनो ओ बिदिनो दै बोहैनाय खाथिफोराव थानायफोराव जे माथावरिफोरखौबो दानि दायो माथावरिफोरखौबोथ' बांद्राय मोजाङै बानायनाय जाला बिदिनो एसे दै लोमबोबानो माने गिसि खानानै बायनानै न फोराव लोमहैयो बिदिनो माइ आबादफोराव लोमहैयो बेफोरनि जाउनाव माने बिराद खहा जायो आरोना बिनि थाखायनो जोङो माथावरिफोरखौबो गोरायैनो मोजाङैनो लु लु बानाय नानै दोननांगौ आरो आरो बेजों लोगोसे जोङो दानि जुगावथ' बिराद दंफां दान फायनाय जाबाय जुदि जोङो दंफांखौ इसेबां ओ सानसेयावनो जोङो गोबां दंफां दानफायोब्ला जोंनि माखासे हाफोराबो गुरुं जानो हमो जे जोङो अ जे दायो अखा हायोब्ला हाफोरा बिराद गुरुं जायो बिनि जा मा हाफोरबो गिसिखानानै गुरुं जानानै दैफोर लोमसावफैनो हमो बेफोरनि जाउनाव बिराद खहा आरोना बिनि थाखायनो जोङो दंफांफोरखौ बांद्राय दानफायैआबो मोजां
औ नंगौ
जोङो दफां दंफांफोरखौ दानफायोब्लाबो जोङो दंफां फांसे दानफायनायनि आ जायगायाव जोङो आ फांबा सयथासो दंफांखौ जोङो गायनानै दोनफिननांगौ आरो बिनि था बेफोर जोंबो औ बेफोरजोंबो जे जोंनि लोमनाय दै जे दैबाना बेफोरो बांद्राय एसेबां नारनो बोलो मोना जे दंफांफोरनि रोदाया जोंनि हाफोरखौ अरथामनानै लानाय जायो लाहैयो दा जों औ दंफांफोरानो जुदि जोङो दंफांफोरखौनो एसेबां दानफायबाय थायोब्ला जोंनि हा फोराबो गुुरुं जालांनो हमजोबगोन दा बेफोरनि जाउनावनो जोंनि जायगा फोरावबो बिराद दैबाना जानो हमगोन आरो दैबानाजों लोगोसे जोंहा गोबां खहा जागोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि थानाय जानायफोरा खस्थ जागोन बेजोंनो बेमार आजारबो सोमजिगोन आरो सोमजिगासिनोबो दा बेफोरनि थाखायनो जोङो दंफां लाइफां दंफांफोरखौबो बांद्राय दानैयानो मोजां आरोना औ आरो बिदिनो हाजो इदिनो सिसिबिफोरजोंबो हा मा होनो लामाफोर बानायनो थाखाय बा माबा मोनसे कम्पानिफोर लुनो थाखाय जोङो ओ दानि जुगाव बिराद हाजोफोरखौबो जावखानाय जायो बेफोरनि जाउनावनो मा हाजो फोराबो गुरै जानानै गिथिखानो हमो आरो एसे अखा हायोब्लानो औ बेफोरनि थाखायनो जोङो बांद्राय एसे एसेबां हाजो जाव अखानायाबो मोजां नङा दा जों नुनो थाङो जोंनि हायेनाव बांसिनानो दै बानानि बाना जानायनि जाहोना हाजोआव जेसेबां अखा हायो जोंनि हायेनाव बेसेबांनो अखा हायाब्लाबो दैया लोमसावफैजोबो आरो दा बेफोरनि थाखायनो माने हाजोआवबो जे दंफां लाइफां दानफायो जे हा हाजोखौ खुरखायो जिसिपिफोरजों बेफोरनि थाखायनो मा दैयाबो सौसिनानै लोमसावनानै जोंनि हायेनावबो खहा गोबां खहा खालामफैयो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नोंथां नोंथां
औ नोंथांजों एसेखिनि सावरायनो मोननानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो नोंथांजों उन फोराव बेबायदिनो सावरायनो मोनगोन होननानै औ औ बिदिब्ला औ गोजोनथों